हेलौ नोंथां औ खोनादों ना नोंथां नोंथा ओरैनो दा मा खालामगासिनो दङ ओरैनो दङ नामा नोंथां
औ आङो ओरैनो फ्रि जिरायनानै दङ नोंथां।
ओ दा नोंथाङा फ्रिबा आं थोंजों मोनसे खोथा सावरायनोसो आं नोंथांनाव हरनाय जादोंमोन नोथां।
औ मानि आयदायाव नोंथां हागोन सावरायनो हागोन।
आं नोंथां नैबेखौसो मिथिनो लुबै। दोंमोन माने गोग्गो समाज दानायाव। सोलोंथाइखौ माने जोंनो मानो नांगौ मानि सोलोंथाइया। मा बिहोमा होयो गोग्गो सोलों माने समाज दानायावहाय आं बेखौ माने सावराय नोंथांजों सावरायनो लुबैदोंमोन आरो नोंथां। नोंथाङा एसे फोरमायथि होनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा माने गोग्गो समाज दानायाव सोलोंथाइखौ मानो नांगौ जोंनो माने सोलोंथाइया माबायदि बिहोम मा होयो।
औ एसे आं आंनि आंनाव जा रोंगौथि दं बेखौ आं नोंनो एसे खिथानानै होलांसै आरो।
औ नोंथां औ।
सावरायलायसै बिदिनो औ दा जोंहा गोग्गो समाज होनबा मोनथिखायो ना नोंथां जोंहा
औ नोंथां औ।
मोनसे समाज जेराव जों नांलाय खमलायखौ खम नुयो।
औ।
ओ बयबो एसे साखोन सिखोन थायो।
औ।
ओ बयबो ज'-ज' हेफाजाब होलायो।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
ओनसोलफोरा दावगानायाव एसे मोजां जायो।
औ।
ओमफाय बिदिनो दंबावो आरो नांलाय खमलाय खम जानाय
औ-औ।
ओमफाय बिदिनो ज'-ज' थालायनाय बेफोरखौ मानि सो गोग्गो माखासे मोजां सोलोंथाइयाबो सोलायहोनो हायो आरो नोंथां औ जेनबा जोंथ' मोनथिखागौ नोंथां सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुंखौ बयबो मान होयो होननानै।
औ नोंथां औ।
औ माने सोलोंथाइ गोनां सुबुङा गोरों गोरा जायो नालाय दा बिसनि होननाया एसे होनबा र'ज'यो आरो ना समाजाव।
औ अ नोंथां।
औ दा बेबादिनो जुदि आंनाव जेनावबा सोरनावबा सासे सोरबा सासे मानसिनाव हमनानै ला गोग्गो बियो सासे गोरों गोरा जाबाय आरो ना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ अब्ला बियो माने बिनि नखरा एसे साबस्रांनाय फैखायो आरो ना हार सिंनो लासै-लासै औ अब्ला बे साबस्रांनायखौ नुयोब्ला गुबुन मोनसे नखराबो बेबादिनो बेखौ सो सोलोंसै आरोना।
औ नोंथां औ।
बेबो
बेबो फरायदों फरायनानै बिस्राबो रोंबाय दा न'खराव बिस नों मोजां जाबाय होननानै दस्रा गुबुन मोनसेयाबो बिसोरखौ सोलोंसै आरो ना।
औ।
बेबायदिनो फारि फारि जालाङै जालाङै माने जेब्ला मोनसे ओनसोलानो बिदिनो गावजों गाव सोलोंलायनोसै फल' खालामलायो अब्ला मानिे साबस्रांनाय फैनोसै आरो जोंनाव जाम्बि जाम्बा लेखा फरायै बेयो खम जानोसै जेन'बा दाबसे जायगायाव लेखा फरायग्रा मानसियानो खमथारमोन। ओमफाय गुबुनखौ नुनानै सोलों-सोलों बयबो रोंजो गोरों जाजोब्बाय अब्ला मोनसे दाबसे जायगायाथ' हारसिं गावनो गाव सो साबस्रांखायोना नोंथां। सोलायनाय फैखायो बेयाव औ थिग बेबादिनो जेब्ला सोलोंथाइया बयनावबो मोजां जाजोब्बाय ओनसोलाव होमब्ला जोंनिाव मानसि गफ्रा गावनो गाव बुजिखानोसै आरो ना गावजों गाव दावराव दावसि जायोब्ला माबायदि बिहोमा होयो दावराव दावसिया गावजों गाव सैलायै नायनो हालायै खालामो बेफोरखौ माने बुजिनो मोनो आरोोना आं ओंखायनो एफा एनै जाब्ला माने रायज्लायनानै रायजलायलायनानै ओमफफ्राय एसे एनै आखाइ हमलायलायनानै बिदियाव ुस्रांनानै लानाय जायो आरो ना
औथां औ मानिे जेनेबा नोंथां गोरों मानसिनि मानि बुजायनाय आजायनायफोरखौ मानि लायो आरो जेनेबा ओंखायनो सोलोंथाइया माने जोंनि समाजावहाय माने गोनांथार आरो बिफाव होयो आरो दा औ दा ओरैबायदिबो जायो जेनेबा सोलोंथायाइ गोनां जाय मानसिया सोलोंथाइ लानाय माने बे सोलोंथाइ गोनां मानसिखौसो माने जोंनि दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' समाजाव मा माखासे जेनेबा गौथुम दानाय मा दानाय बेफोरबायायदियाव माने बिबान होनानै बै खामानि फोरखौहाय मावनो थाखाय मानिे बिबान होनाय जायो आरो दा बेनि अनगायैबो जों बुंनो थाङोब्ला दा सोलोंथाइया जोंनि बर' समाजाव दा गोबां बिफाव होबाय होननानै बुंनो नांगोन जोङो गोदोनि समाव ' जोङो सोलोंथाइ गैयै समाव गोबांथार हाबाफोरखौ जोङो मोजाङै मावनो हायामोन बुजिनो हायामोन बबेबा मोनसे गोजान गोजान जायगायाव थाङोब्ला जेन'बा जों सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय माने गोजान जायगायाव थांनानै माबेबा मोनसे सोरखारि जेन'बा मावख'फोराव थाङोब्ला मोजाङै रायज्लायहैनांगौ जायोब्ला जों रायज्लायनो हायामोन बैसोरनि माने रावफोरखौ जों मोजाङै बुजिनो हायामोन माने दा जोङो सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों माने जोङो बेफोरखौ मोजाङै दा आथिखालाव मोजाङै मावनो हानायखौ जों बांसिन नुसै आरो आरो
औ
दा आथिखालाव गोबांथार माने सुबुंफोरानो सोलोंथाइ लानायखौ जोङो नुनो मोनसै दाग फारसेथिं जोङो नायोब्ला नोंथां जोंनि गामि ओनसोलनि बांसिन मानि सुबुंफोरा बा गोदोनि जे बैसो जानाय सुबुंफोरा आथिखालनि माने जेनाखि लाइमोनफोरा सोलोंथाइ लागासिनो दङ बेफोरखौ नायायोोबब्ला माने मोनसे सानखांनाया जोंनियाव दासिमबो जोबनानै थाङाखै नोंथां माने सोलों हाय लायोब्ला जाय मानसिया सोलोंथायाइ लानो थांदों गोबांथार सोलोंथाइ लाबाय जेन'बा बे सुबुङा सोलोंथाइ लानाय लोगो लोगो मानिे माबे माबा मोनसे सोरखारि मावख'आवहाय मानि सरखारि साख्रिफोर मोनथारनांगौ बेबायदि साननाया जोंनि गामि ओनसोलाव दङ आरो दासिमबो दा बे दा जोङो बुजिनांगोन जे सोलोंथाइ लानानै माने साख्रि मोनथारनांगौ बा सोर सरखारि साख्रि मोनथारनांगौ बे जोंनि मानि नंथारा आरोना बेयो
औ नों
नांगौ बे मोनसे नङा आरो जेनेबा जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंबो गोग्गो जेनेबा गियानखौ जों लानो हायो आरजिनानै लानो हायो। गियाननि गेजेरजों जोङो जेन'बा साख्रि मोनाब्लाबो सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ लानानै जोङो जोंनि जेनेबा गियाना जोंहा जेनेबा बारायबोगोन लासैनो बे गियान बारायनायनि गेजेरजों जोङो इयुनाव जे इयुननि उन्दै उन्दै गथ' फैगोन जेनेबा बे उयुननि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों जोंनि मोजां गियानजों मोजां साननाय हनायजों जोङो इयुन जोलैफोरखौ मोजाङै फोरोंनो हायो। बिसोरो माबायदि खामानि मावनांगौ उन्दैनिफ्राय जेनेबा माबायदि बिसोरखौ दिथा होनांगौ माबायदि फोरोंनांगौ सोलोंथाइ लाहोनांगौ ना। ना‌ होनाङा माने बे फोरनि सायावहाय बुजायना होनानै माने मोजां रोखोमनि जेनेबा न'खर दानायावहाय मोजां बिफाव होयो आरो सोलोंथाइया जोंनि समाजावहाय दा जोंनि गामि ओनसोलनि गोदोनि जे बैसो जानाय सुबुंफोर बिथांमोनाबो एसे माने आथिखला आथिखालनि जे सम खोन्दो समनि दावगाफारि बे सम दावगाफारिखौ दा बुजिनाया एसे मोजां आरो जाहाथे आं सानो नोंथां माने जोंनि गासिबो ओनसोलावनो न'खर न'खर माने साफा साफा सोलोंथाइ गोनां सुबुङा मानिे थाथारनांगौ आरो जाहाथे जोंनि समाजावहाय जुदि मोनफ्रोमबो न'खरावनो सोलोंथाइ गोनां सासे सासे सुबुं थायोब्लासो बै न'खराव जेनेखि बुजा बुजि जानाय माखासे खोथाफोरखौ बुजियैफोर बेफोरखौ माने सोलोंथाइ गोनां सुबुं थायोब्ला माने बुजायनानै होनायाव मबेबा मोनसे गोरोन्थिखौ बुंफ्लांदों नामा बेफोर खौ मोजां बुजायना होनायाव माने सोलोंथायाइ गोनां सुबुं थायोब्ला बिराद माने मोजां जायो आरो आरो समाजाव माने साबस्रांनाय फैयो आरो जेनेबा समाज दावगा होनोनायाव सम जौगाहोनायाव गोबां बिफाव लायो आरो नोंथाङा दा नोंथाङा बेफोरनि बादै बै माबा बुंबावनो सानो नामा नोंथां
औ नोंथां मानि बे जेब्ला गावजों गाव मानि गोरोन्थि सानलाय लायनाय थायोना माने मानसिफोरनाव बेखौ एसे सोलोंथाइ गोनां समाजाव बिदि मानसि थायोबोब्ला बिसोरो गोरोन्थिखौ मोनफा मोनफा रग' रग' खिथानानै होनो हायो ना
औ नोंथां औ
बेफोरनि गेजेरजोंबो गाव गावनि गोरोन्थिखौ फोसाबनानै लानो हायो आरो गावजों गाव नांजलायनाया खम जालायनाय
औ औ
औ आरो जोङो नों होननाय बादिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो बिदिनो फोरोंलां नो हायो होननानै एबा बुजाय बुजायनोबो हायो
औ
औ जेब्ला जों सोलोंथाइया मोजां जागोन अब्लासो दानि आथिखालाव माबायदि थासारि सोलिगासिनो बेखौ मोनदांनो हागोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ दा मा सोलिगासिनो मागासिनो बेखौथ' सोलोंथाइ गैयाबा बांद्राय बुजिनोबो टाइम लायो
औ नोंथां
औ बे-बेबादिनो आरो नोंथाङा माबा होनबावनो नामा
दा नोंथां जोङो ओ बुंनो हाबावो नोंथां जेनेबा आथिखालाव जोंहा गोबांथार माने सरखारि माने एल पि स्कुलफोराव जेनेबा जोंहा बुंनो थाङोब्ला फोरोंगिरिफोरा खम जानानै थांबाय नङा होमबा नोंथां बैफोर ओनसोलफोराव बैफोर गामिफोराव जायफोरावहाय फोरोंगिरिया खम जादों बैफोर खम जानाय फोरोंगिरिफोराव नैबेफोरबायदि सोलोंथाइ गोनां मोजां सोलोंथाइ गोनां जे सुबुंफोर लाइमोनफोरा माने बैफोर फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरिखौ हेफाजाब हैनाय जेनेबा फोरोंगिरिया गैस्लाबाबा फोरोंगिरिया हास्लाबजोबैखौ माने बिसोरो गामियाव मोनसे जथुम खालामनानै रायज लाइलाइनानै मान फोरोंथ'नाय जेनेबा फरायसाफोरखौ मोज गियान होनायाव दावगाहोनाय मोजां जेनेबा गियान होनो थाखाय थुलुंगा होनाय गियान जानो थाखाय बेफोरखौ माने जोंनि लाइमोनफोरानो माने जुदि मोजां सोलोंथाइ लायोब्ला हाबाफोरखौ मावनो हायोआरो आरो जोंनि गथ'फोराबो इयुनाव दावगानायाव गोबांथार माने हेफाजाब मोनोआरो जुदि गामि ओनसोलावनो ओनसोलावनो समाजावनो जुदि बे बेफोरबायदि लेखा गोरों सुबुंफोरा थायोब्ला जोंनि स समाजाव गोबांथार दावगानाय फैयो आरो दा जोङो एल पि स्कुल बिदि फोरोंगिरि खम जानायनि थाखाय जों रायलायदों दा फोरोंगि रि गैयाब्लाबो जोंहा बेबायदि सोलोंथाइ गोनां जुदि सुबुं थायोब्ला जोंनि गेजेराव गोबां माने माखासे जेंनाफोरा सुस्रांजायो आरो नोंथां
औ नोंथां औ औ
दा बेफोरनो माने जोंनि नोंथां जेनेबा गोग्गो समाज दानायाव माने सोलोंथाया जोंनि थाखाय गोबांथार बिफाव होयो आरो माने गोहोम खोख्लैयोआरो नोंथां हेफाजा हेफाजाब होयो नोंथां
औ औ
थां बेफोरनो' नङा होनबा नोंथां जोंनि समाव जेनेबा सोंलों था मानि थाखाय गोनांथि होयो बेफोरनो आरो दा नोंथां जाहा समाबो जाबाय दा जोङो दोनथ'लायसै नामा एसे उनाव जोङो रायज्लायलायफिननो हागोन
औ औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दे उनफोराव मालाबा रायलायफिननोसै औ दे दे